थां खोनादोंना? औ‌ नोंथां मा माखालामगासिनो दा?
ओरैनो दङ नोंथां नै जिरायनानै
औ अ अ ओमफ्राय फ्रि दङना नोंथाङा?
औ फ्रियानो।
अ अ औ होमबालाय नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै नामा?
औ जागोन दे सरायजागोन
उम उम ओ आयदाखौ जोंहा जोंनि बर'फोरनिनो आसार खान्थिनि सायाव लानोसै नामा?
अ आसारखान्थि ना?
औ
सावरायजागोन। नोंथाङानो ससे बुंग्रोदो बिदिबा
औ औ ओ बर'फोरनि आसारखान्थि होननानै बुङोबाथ' जोंना गोबां दङ बर' समाजाव गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ जोंनि ओ मा होनगोन बेखौ गोरा गाहायफोरा गोदो गोदायनो बानायनानै गालांखानाय खायसे आसारखान्थिफोर दङ जायफोरखौ जोङो समाज जानायाव जोंनि ओ बाहायनायखौ नुनो मोनो जेनेबा मोनसे समाजावथ' मोनसे समाजाव माने गासैनिबो समाजावनो नुनो मोनो जे बयनिबो समाजाव जेनेबा आसार खान्थि गाव गावब गाव बा नायनानै लानाय आसारखान्थि थाखायो माने गासैनयावबो थिग बेबायदिनो जोंनियावबो बर'फोरनियावबो नुनो मोनो खायसे आसार खान्थि जों ओ आसार खान्थि होननानै बुङोब्ला आं मिथिनायाव आरोोना आं बिजाबफोराव फरायनो मोनदोंमोन खायसे उद्रायनाय उद्रायनायावबो माने उद्रायनायफोराबोथ' गोलैयोना आसारखान्थियाव
औ गलैया औ
बे उद्रायनायनि बागै आं एसे फरायनो मोनदोंमोन आरो ना उद्रायनायफोर बा गामियाव माबा मोनसे जेंनाफोर सोमजियोब्ला बा माबा मोनसे जे जेनेबा दाय दसफोर जायोब्ला माबायदि जोंनि गामियावनो गामिनि गोरा गाहायफोरानो माबायदि खालामोन बब्लेमखौ बा बै जेंनाफोरखौ म बायदि सुस्राङोमोन बे माने जों बिजाबखौ फरायनो मोनदों आरोोना आङो जि औ गामि गामिनि गेजेरावनो माने जेरावबो बा पुलिस स्टेसनफ्राव थाङालासिनो जों गावसोरनो गावसोरनि गेजेरावनो गावसोरनि गामियावनो उद्रायनाय नेम खान्थिफोरजों माने जों खायसे ओ ओ जेंनाफोरखै खौ माने सुस्रांनायखौ नुनो मोनदों जेरै जोङो बुंनो हायो जोंनि गामि गामियावथ' मालाबङ बिदिनो बुलायलायनाय बा सोरबा गिदिरा उन्दै सरि उन्दैया गिदिरखौ बुनाय बेफोरदियावबो माने खायसे खान्थिफोर थायोना जोंना उद्रायनाय खान्थिफोर बिदि खोनानो मोन आरोना आङो आरो बिजाबाव फरायनो मोनदों औ बिदि मान जुरिमाना होनाय नामा ओमफ्राय हौवा हिन्जावा हौवाखौ बुनाय नामा बेफोरबायदि खोनानो मोनदोंमोन आरो ना आङो बेफोरदियावबो उद्रायनांगौ होननाय अ बेफोरबायदि खायसे माखासे फान थिफोर नुनो मोनोबा आसारफोर आसार होनोब्लाथ' आङो बांद्रायसे बांद्राय गिय गैया आरो ना आसार बा खान्थि मा माने एसे कनफिउस जायो आरो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनोागोन नामाोमबा? आसार खान्थिनि गेजेराव मा फाराग दङ ।
औ जोङो आसाार खान्थि बिदिनो जेनेबा जोङो बर'फोरा गोदोनि समाव रायजो जानायाव जोंनि समाजखौ गोरायै खानानै लाखिनो थाखाय जेन जोङो जोंनि रायजो जानायाव जेबो गेना खथि जों जेबो मावनो हाया नङा होमबा
औ औ ।
बेबायदि आरो जोङो मोनसे नेमफोर खानानै लाबोयोमोन जेनेबा बिदिनो जोङो गामि दरसेयाव मोजाङै बयजोंबो गोरोबलायनानै रायजो जानांगौ ाखसे खेथ्रआव जोङो बे मोनसे बुस्थुखौ आयेन खालामना लाबोदोंमोन आरो हमना ला जोङो बिदिनो जों मानसिसो नालाय मालाबा जोङो मावनांगि खामानिफोरखौबो मावफ्लाङो नङा होमबा
औ नगौ ।
आरो जोङो जानाङि बुस्थुफोरखौ जाफ्लाङो गोबां बेबायदिनो जाबोयोमोन नालाय जोङो बैफोर माखासे गोरोन्थिफोरनिफ्राय जों बासायनो थाखाय जोंनि समाजखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय बे बुस्थुखौ जों बानायना लाबोदोंमोन आरो जों बिदिनो बर'फोरनि गेजेराव आयेन हिसाबै जोङो गोबां बिदिनो गामिफ्राव फानानै लाबोयो जोङो बे खामानिखौ जों मावनो मोना बे खामानिखौ मावा जों बे जुरिमाना होनांगोन बेबायदि दाय फोनांजागोन । आरो बांद्राय मानिथाराबा जोङो गामिनिफ्राय एरख'नाय बेफोरबायदिबो आसार खान्थि ए बा नेमफोर दंङ मोन जोंनाव जोंङोनाव। आयेनफोर खानानै लाबोयोमोन दा नोंथांङा सिगांङाव बुंदों जेनेबा जोंङो जोंनि माखासे दाय गोरोन्थिफोरखौ गामियावनो सुद्रायना लायो । पुलिस आथिखालाव नाथाय जोंङो पुलिस थानाफ्राव जोङो एफ आइ आर हैलायनाय जायो । आथिखालाव माने गोदोनि रायजो जानाय आथिखालनि रायजो जानाय गोबां फाराग नङा होमबा?
औ नंगौ।
बेबायदि पुलिसफोर जों एसेबां थांनाय बा जोंङो मोजां नङामोन।
औ - औ नंगौ।
आयेनफोरनि सोमोन्दै जोंङो मोजां मोनथियामोन बे जोंनि गोदोनि सुबुंफोरा। बेनिखायनो जोंङो आरो बै समाव जोंनि मोनसे जि मोनसे थासारि बेनो जेनेबा जों पुलिस थानायाव बेबायदि थांनो हानायनि अबस्था बिदियानो जोंनाव गैयामोन नालाय। बेखायनो जोंनि गेजेराव जेराव माखासे नेमफोर खाना लाबोदों आरो बेबायदि आसार खान्थिनि बेलायाव जोंङो माखासे बिजाबखौ फरायबोनो मोन नाय बेखौ नायोबा जों सान्दो बावदियानि जि मोनसे जोङो दङ। बिजाब बेखौ नायोबाथ' जोङो सानदोबावदिया बै आसागि बैसागिखौ जि दांनानै जाय दाय दोफोन नांनाय नङा होमबा।
औ- औ
बेफोरखौ जोंङो मोननो हायो बिनिखायनो जोंङो जोंनि बर' समाजाव मोनबा खान्थिखौ जोङो मोनबोदों नङा होमबा।
औ
जेरै अगरबाद दावखि बाद खौलोबोद बाद बेफोरबायदि सिस्टेमाव जोंङो मोनबा बाहागोनि मोनबोदों नङा होमबा?
औ- औ
मावनाङि दायफोरखौ गिदिर दायफोरखौ मावना लायोबा बेबायदिनो बोरला गावगारलायनाय। बेखौबो जोंङो बिजाबखौ मोनबोदों दा बे लेखायैनो जोंङो।
बेबायदिनो गोबां मोजाङै बैफोरो नेमफोरखौनो बैफोर आसार खान्थिफोरखौनो जोङो गोदान समाव मानिनानै जोंङो जिउ खांबोदोंमोन बा संसार जाबोदोंमोन आरो।
दाथ' नाथाय जोङो बैफोर गोदोनि नेमफोरखौ आसार खान्थिफोरखौ गोबां सोलायनाय नुबोबाय। नङा होमबा जोंङो गोबाङानो मानिला आथिखालाव।
बेखौ जों नुबोनो मोनबाय आरो बिनि सायाव नोंथांङा माबाफोर बुंनो सानो नामा?
औ - औ औ बिदिनो जोङो आगोल जाय खायसे गेना गोरोन्थि बा गामियाव जानाय एसे जेंनाफोरखौ जों गामियावनो सुस्राङोमोन। नाथाय दानियाथ' जोंङो पुलिस स्टेसन बा कर्ट सिम थांनायखौ जों नुनो मोनो आरोना बेफोरबो गोबां ओ बेफोरबो मोनसे सोलायनाय। ओ जोंनि दा खायसे गामियाव जों दा उद्रायनाय खान्थिफोरखौबो जोङो माने एसे खम नुनो मोनबाय आरोना। जोंनि गामियाव ओ बां सिन माने बे आगोल जेरै सिस्टेमाव जों मोनसे जेरै नेम खान्थिखौ माने बाहायोमोन बेबायदि माने बाहायनायखौ बांद्राय नुनो मोनला आरोना। खायसेयाथ' जेनेबा जों दा नै आगोल जेनेबा खायसे जानाङि मुवा बेसादफोरखौ जोङो जायोब्लाथाय गावबा गावनो माने बुंना लायोमोन बा उद्रायनो उद्रायोमोन आरोना। खिन्थु दानिया जोङो नुनो मोनो जे औ नुनो मोनो जे माने ओ सहरफोराव थानानै बा गोजान गोजान जायगायाव थानानै जों माने जानाङै जोंनि जोंनि जाय जोंनि समाजाव जाय बुस्थुआ माने ओ ओ मा होनगोन इखौ हेंथा दङ' जेनेबा जों जा जोंनि समाजाव बे बुस्थुखौ जानो मोना बा बा दांनो मोना बा गाननो मोना माबा मोनसे आरोना। बेबायदिखौबो जोङो माने ओ जेब ओ नोजोर होबा आरोना माने नायला मोननाय मोनैखौ जेबो नायला माने जोङो बायहेराव थायोबा जों खायसे मानोबा समजों गोरोबनो गोनां जानानैबो फैयो बेनि थाखायनोबो जों खायसे बुस्थुखौ माने ओ अनसायनानै लानांगौ जा यो बैबायदिनो माने दानिया जोङो ओ नुनो मोनला आरोना आगोलनि बायदि नेमफोरखौ माने जों नि समाजाव जानायखौ नुनो मोनला आरो बांसिनानो खम ओ खम जानो मोनबाय औ। दानियाथ' जोङो नायोब्ला जों ओ खायसे जाग्रा मुवाफोरखौ जोंनि समाजावथ' जानो मोना जेनेबा बेफोरखौ माने जानायखौ नुनो मोनो आरोना। आं नामखौ लाथ'ला जेनेबा औ बिनिफ्राय ओ बिदिनो खायसे ओ जोंनि मा होनबावगोन ओ बि ओ माबा सुस्रांनाय जेनेबा जोंनि गेना गोरोन्थि बा माबा मोनसे दाय ओ सुस्रांनाय बा ओ जेंनाफोरखौ सल्भ खालामनाय प्रबलेमफोरखौ बैफोरबो माने गोबां खम जाबोबाय आरोना। दानिया माने गावबा गाव जाजोब्बाय गासिबो नोंनि न'खराव ओ जुदि मायबा मोनसे जादोब्ला आगोलथ' जेनेबा बयबो गामि गंसेयानो जमा फैनानै बिदि उमुख थुमुग जादों बा जो जों बेखौ बिदि सुस्रांनांगोन बा बि दि खालामनांगोन बिदि होननानै माने रायलायलायोमोन बा ओ गावजों गाव रायलाय लायनानै माने सल्भ खालामनानै दोनोमोन, खिन्थु दानिया बिदि गैला आरोना। गावजों गाव माने ओ रावबो माने मिलायलायला आरोना माने एख दुम डाइरेक्ट माने पुलिस स्टेसनाव थाङो बा कर्टआव थांगोन बिदि जायो आरो ना खायसे खामानि फिसा फिसा दायावनो आरोना ओ माने गावजों गाव नाय नायनो हालायै बांसिन जानायखौ नुनो मोनबाय आरो, दानि दानि जुगाव माने। बेफोरखौ जोङो बुंनो औ बुंनो हायो जे जों ओ समजों लोगोसे मानसिफ्रा बेबायदि जाबो बाय आरोना खायसे जोंनि ओं सम समजों लोगोसेनो माने जाबोनांगौबो जादो आरो खायसे खायसे माने आ माने जानो होननानैबो जादो होनजा होननांसिगोन आरोना खायसेखौ। औ औ जों माने समजों मिलायनानैबो जोङो जेने बा गावनि खायसे नेम खान्थिफोरखौ ओ मानिनानै ओ सोलिनो हायो जेनेबा जों समाजखौ जुदि जोंनि आगोलनि समाजखौ जुदि थांनानै ओ फोथांनानै लाखिनोब्ला बा आगोलनि जोङो जोंनि दोरों दोरोंखौ जुदि फोथांनानै लाखिनोब्ला जोंथ' मायबा मोनसे खालामनानैबाबोथ' जोङो ओ सम होखानांगोन ना। बे ओ बिदिखौ माने दानिया नुनो मोनला आरोना। खायसे दा जों फुजा फाथालावबो जोंनि दा गोबां ओ नेमखान्थि बा आसार खान्थि दङ' जोंनि फुजाफोरावनो जा बाथौ फुजायावनो जा बा माबा माबि फुजा जासोयोना जोंना इदिनो गार्जा होनाय माबा होनाय औ। बेफोराव माने जोङो सम होनायखौ नुनो मोनला आरोना मानसिफोरखौ। दानिया ओ गासैबो ओ टाउनाव थाजोब नाय जाबाय खायसे खायसे मानसिफ्रा माने ओ गावसोरनि गामियाव जायोब्ला माने थांनो नागिरला आरोना ओमफ्राय थेवब्लाबो एसे एसे दास् सिमबो जानायखौ नुनो मोनो आरो, जोंनि जायगाथिंथ' दासिमबो जायो बे गारजा होननाया। खिन्थु अब्बा अबबा जायगायाव माने ओ दानिया बेफोरखौ फुजाखौ होनाय नुला आरो ना। ओ ओमफ्राय नोंथाङा आरो माबा बिनि अनगायैबो माबाफोर बुंबावनो सानगोन नामा?
अ बिनि सायावथ' जों बुंनो हायो गोबां। नङा होमबा जोङो बेबायदिनो दहाय नोंथाङा एसे सिगाङाव बुंबाय जेनेबा जोङो मोन जायै बुस्थुखौ जानाय बेयाव जोङो बे खोथाखौ नायोबाथ' गोदोनि समाव जों बर'फ्रा बै मुस्लिमफोरनि न'फ्राव थांनानै दैफोर लोंनो हायामोन नङा होमबा दै फोर लोंनो हायामोन साह फोरखौ फारसेथिंनो ओंखामफोर जानाय बेफोरखौ बेफोरो जायोबाथाय जोङो गामियाव फैनानै खोन्थाना लानानै उद्रायनाय बेफोरबायदियानो जायोमोन आरो। फारसेथिं आरो जोंनि बर' बर' समाजनिनो बे बेलेग गुबुन धोरोम बेफोरावबो जोङो थांबाथाय जेनेबा हाबनानै फैबाथाय उद्रायनांनाय बेफोर बुस्थुआ जायोमोन जोंनाव बेफोर दंमोन नङा होमबा? नाथाय मोनसे समाजावनो मोनसे हारिनि गेजेरावनो बेबायदि थालायोबा जोंनि साननायफ्रा गोरोन्थि जालायगोन होननानै आथिखालाव बेफोरखौ जोङो खोमाना लाबाय नङा होमबा? जोङो बयबो मानसिसो जिहेतु तु जोङो गोरोबलायनानै थानांगौ धोरोमाल'सो बेलेग हमना ला।
औ औ।
माखासे इसोरखौ सिबिनाय माखासे नेमखान्थिफ्रा बेलेग जानो हागौ नाथाय जोंथ' मानसि महरै मोनसेयानो नालाय एखेयानो मोनसेयानो बे बे बायदिखौ सानलायनानै जों दा गोदोनि समाव बेबायदिनो सोलोंथाइ मोननाय सुबुंफ्रा गोबां खममोन नालाय जोङो बेबायदि गोरोन्थि सानलायनायफ्रा जोंनि गेजेराव गोबां दंमोन आरोना। आथिखालावथ' बयबो एसेबाबो सोलोंथाइ मोनबाय दरसे गामियाव सासेबाबो नों गोरों मानसि उजिबाय। बेबायदिनो सोलायनाय फैबाय नङा होमबा दाथ' जोङो हाब ब्ला हुब्ला एकदम खुला खुलियानो जाबाय नङा होमबा आथिखालाव जोङो बिदिनो कर्ट कासारि अफिसफोराव जोङो थांग्रा जाबाय जोंथ' मालाबा सालोंनाय दै लोंनाय बहाबा टाउन सहरफ्राव थाङोबा जोङो मुस्लिमफोरनि दखानावबो लोंनो हागौ नङा होमबा? बेबायदि जाबाय आरो दा बेफोराव जोंनि औ बे मोनसे मिलायनाय